हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा? हो- हो औ दे जों बियोबा दायो ओ दोनथुमनानै जानाय एबा दोनथुमनानै जानो हानाय मैगं एबा ओ आदारफोरनि सोमोन्दै जों साव रायना ओ ओ बेनि सोमै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ।
औ जागोन नोंथां।
औ
जोंनाथ' औ जोंना दोनथुम नानै जानाय मैगं एबा आदारफोर होनोबा गोबां दङ नङा होमबा नोंथां । ओ दिनै ओ औ जेरै खुमब्रा, खुमब्राखौबो जोङो दोनथुमनानै जानो हायो । खुमब्रा गोराखौ जेनेबा बेयो फुरनाय खुमब्राखौहाय बेखौहाय जोङो दोनथुमनानै ओ इदिनो बाख्रिनि आगान एबा मायावबा मोनसे मोजां जायगायाव दोननानैहाय बेखौ दोनथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ
नो औ बेबायदिनो जोंङो खुमब्राखौ दोनथुमनानै ओ गोखै जायोना खुमब्रा मा खुमब्रायाहाय दोनथुमनानै जेनेबा गोबाव सम जायोब्ला ओ रायोबोला। ओमफाय बेखौहाय जोंङो गोबां बि दिनो खुमब्रा गोजाबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना । ओ जेरै खुमब्राखौहाय ओ हांसो बेदरजों जानाय खौबो नुनो मोनो आरो। हां सो बेदरजों जायोबा जोबोद गोथाव मोनो बर' बर' मानसिफोरा बांसिनानो। ओमफाय बिबायदिनो औ बेबायदिनो जोंङो खुमब्राखौ ओ लकेल दावफोरजोंबो जायो एबा ब्रयलारफोरजोंबो जायो आरो ना नोंथां। ओमफाय औ ओमफाय बेबायदिनो गोबां मैगंफोर दंबावो जेरै मुला गोरान, मुला गोरानखौबो जोंङो गोबाव सम जानो था खै औ गोबाव सम जानाय थाखाय जेनेबा बे मुलाखौहाय मोजां सुना लानानै ओ फोथारनिफ्राय लाबोनानै जेनेबा मोजां सुना लानानै हानाय जायो एबा हाखां सुनाय जायो। उम बेबायदि सुनानै जेनेबा जोंङो सानदांगाफोरावहाय सानदांगा एबा संग्रायफोरावहाय माने फोराननानै लानाय जायो आरो ना। एसे फिसा फिसा हानानैहाय मुला गोरानखौहाय। ओमफाय बेबायदिनो फोरानना लानानै बेखौ जेब्ला रानगोन अब्ला बेयो जाजानाय जागोन। अब्ला बेखौ जानाय जायो जेनेबा बेखौहाय जोंङो ओ आलुनि गेजे आलु आलुजों मुला गोरान, बिदिबो जानाय जायो आरो सबायजों मुला गोरान बो जानाय जायो सबायजों मुला गोरान जायोबाथ' जोबोद गोथाव मोनो । बांसिनानो बर' आइजोफोरा औ आइजो फोरा एबा सुबुंफोरा। ओमफाय बेबायदिनो ओ सबायजों मुला गोरानावहाय जेनेबा बेदरफोर होफाबावोबा गोथावसिन जाबावो आरो ना नोंथां। औ ओमफाय आरो बेबाय दिनो गोबां जाग्रा मुवाफोर दंबावो जेनेबा बासिगि बिबार ओ बासिगि बिबार खौथ' नोंथांङा सिनायोना
ओ आं मोनथिया देनाय बुंनाय
औ औ औ औ जागोन नोंथां बासिगिरिबो जेनेबा बे मोनसे से लावजें लावजें महरनि जायो आरोना बिलाइआ ओमफ्राय बिबारा बिदिनो थखा थखा बारो थखा थखा बारो आरो ना एसे गोलाव गोलावै औ बिदिनो ओमफाय ओ बिनि कालारा आ एसे गुज्जा एबा अ मैथा खालारहां इदि जायो आरो ना ओमफ्राय बेखौहाय जोङो फोरान नानै फोरानना दोननानै बेखौबो गोबाव सम जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बेखौबो अ अनलाजों जानो हायो अनलाजों जायो बा जोबोर गो गोथाव जायो ओमफ्राय आरो बेखौ ओरैनो गोजाबो एवनानै जानो हायो गोथां समावहाय जेनेबा फाजा फोर आलु दरनैसोबो होनानै जाजायो बेबायदि संनानै जानो हायो आरो अनलाजों जायोबा बांसिन गोथाव जायो औ
औ
ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो गोबां थिनानै जानाय आदारफोर दङ बर'फोरनि गेजेराव जेरै नाफामखौनो हमनानै लादो नाफामाबोथ' जेनेबा अ गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायना जाबोनाय मोनसे बानायना जाबोनाय मोनसे बर'फोरनि जामुं नङा होमबा नोंथां औ बेखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो अ नाखौहाय अ दुब जेनेबा फोथार सरि अ बिजिर ओमफ्राय गुरनानै लाबोनाय जायो औ ओमफ्राय सम माने ना ना नाखौहाय जेनेबा ज नाखौ ओ माबा बानायगोन बेखौहाय जेनेबा खि गारालासिनोबो खि गारालासिनोबो फोराननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाफाम बानायनो थाखाय औ ओफाय आथिखालाव नाथाय खिफोरखौ गारनायखौ नुनो मोनसै आरो समाज सोलायबाय नालाय बिनो मानसिफ्रा एसे साखोन सिखोन खौ जानो मोजां मोनसै औ बे नाफामखौ बानायनो थाखाय बिदिनो फोरानना लानाय जायो फोराननानै जेब्ला बे नाया ऐसे से रानगोन अब्ला बेखौहाय उलाराव देनाय जायो। उलाराव देनानै जेब्ला नाया गेब्लेगोन एसे गेब्लेगोन अब्ला बेयावहाय थास' बिसं खुमब्रा गोरा बेफोरखौहाय होनानैहाय देनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो देनानै औ देनानै जेब्ला दुहु दुहु गेब्लेगोन नाफामजों बे मैगंफोरा अब्ला बे मैगंफोरखौहाय जेनेबा दुंग्रा एबा ग्लासनि बयाम आरो हासुंफोराव सोनानै दोननाय जायो आरोना गोरा माथिनानै जाहाथे बेयाव बारहाबनो हायैबायायदि ओ बेखौहाय माने बेखौहाय माने नस सिङावनो दोननाय जायो ओमफाय सम सम बिदिनो बाहेरावबो खनसे खनै दिहुननायखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां। निजोम अ दिदोम जायगायाव दोननाय जायो बे नाफामखौहाय बार नङि जायगायाव औ औ ओमफाय बेबायदिनो जोङो नाफामखौ ओ जेसेनो गोबाव जायो एसेनो नाफामखौहाय जानो गोथावसिन जायो होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला गोबाव जायोब्ला नाफामा मोदोमफ्रु मोदोमो बेबायदिनो जोङो नाफाम ख आरो ओ गोबां रोखोमै थिनानै जानो हायो जेरै नाफाम नाफाम बाथोनबो जानो हायो आरो नाफामखौहाय जोङो अनलानि गेजेरजोंबो जानो हायो। नाफा अनला इफोरदिबो जानो हायो। औ औ अब्ला नोंथाङा एसे ओ बेफोर आदारनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ औ ओ नों थाङा जिफोर बुंलांबाय बे नंगौ। ओं दोनथुमनानै जानो हानाय जि मैगंफोरनि एबा आदारफोरनि मुंखौ बोलां बुंलां बाय बे गासैबो नंगौ । आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दोंबावो जेरै ओ ओ ना गोरान आरो ओ ओ नारजि बेफोर नङा होमबा आरो गोबां दङ' बिदिनो औ। ओ ओ आरो आङो ओ नाफामखौ माबोरै दोननाय जायो बेनि बागैनो नोंथाङा जिफोर बुंलांबाय बेबो नंगौ बाबो आंनि मिथिनायाव आं जिखिनि मिथियो आं बेखौ नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो
औ फोरमाय दे नोंथां
औ ओ बे रोखोम जाग्रा मुवाखौ बर'फोरनि साबसिन मिलौदो खाजा होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा? बे नाफाम नाफामखौ। उम बेखौ बर' फोरनि खिबो बुंनाय जायो। ओ गो बां ना मोन्नाय स समाव बर'फोरा जासे जानानै फोराननानै थिनानै दोन दोनो आरो नाफाम देनायनि मिजिं थिनानै ना गोरानखौ दोनथिनानै दोनोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ना फोरान ना फाम देनायनि जखा जायोब्ला लाहार फाहार खालामोमोन। ओ बे जमायनाय ना गोरानखौ थासं बिसंजों ववालाव देनानै मोजाङै गेब्लेहोनानै गुन्दै खालामना लानो नांगौ। उनाव जेबोब्ला गेब यो बे समाव थियारि खालामना लाखानाय औवा हासुङाव खादौजों। ओ नारसो नारसो सो होनानै थालिर बिलाइ बा हांगारजों मा थेनानै मोखांआव ओ हा जों लेथेनानै दोननो नांगौ। ओ नाथाय दानि मुगायाव बे खौ ओ हाथाइसालियाव बायनानै मोननाय भयामफोरावबो सोनानै दोननाय जायो नङासै होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ जेखियानो जाया मानो बियो नो दाननैसो सो उनाव ओ जेब्ला सेवनानै बियो नाफाम जायो। ओ बिखौ बार हाब हाबनो हायि बादि गोरा मारिथेना दोननो नांगौ। ओ बे नाफामखौ सेवनाय बादि मोनोब्ला बे बेखौ खादौजों एबा गनजों एरनानै सारायाव बाथोन सावनानै जायोब्ला जोबोद मिलौदों मोनो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे ओ दुन्दिया सामब्राम बिलाइ फानलु होनानै सावोब्ला गोथावसिन जाबावो आरो।
औ नोंगौ।
ओ। बर'फोरा सिगां बुंनाय दंमोन ना। ओ नाफाम बाथोन बाथोनजों थिब्रे जानो। हायोब्ला ओ गुबुन ओ ओंख्रि गोसोखाङा होननानै।
औ नोंगौ।
औ बेखौ ओ बिदै होनना नैबो माने दै होनानैबो लाव लाव संनानै जानो हायो आरो बे नाफामखौ। ना औ नाफाम सङोब्ला बिनि मोदोमनाया सोरगिदिं गोसारो, नङा सै होमबा? ओ नाफ फाम होननानै खोनायोब्लानो ओ गोदोनि मानसिफोराथ' गोबां जानो गोसो जायोमोन आरो बिदिनो ओ खुदै स्रोम स्रोम बिदि ग'लायथारनाय बर'फोरनि गेजेराव बे मोन से मख'जा थाव बर'नि ओंख्रि होनजायो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां होनजायो।
औ नाफामा बर'नि थाखाय जोबोद मिलौदो जाग्रा खाज जा। बेवहाय ओ थोजासे भिटामिन ए आरो आय'दिन थायो। आरो बियो सोलेराव थोजासे गोहो ज'गायो।
औ।
औ। ओ आरो बर'फोरा ओ जानाय लोंनायखौ एबा जाग्रा मैगंफोरखौ जाग्रा आदारफोरखौ लानानैबो गोबां फोथायना लानाय दङमोन, नङासै होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा मिथियोना, जेरै ओ बैसागुनि सा सानखालि निम बिलाइ ओ सावसोबना गाइखेर लोङोब्ला जिबौ अरनो हाया होननानै फो थायना लानाय दङमोन। आरो भाद्र' दानाव दिंखिया जायोब्ला सोलेरा सानाय सुनाय जायो, बेबायदि होननानैबो फोथायना लानाय दोंमोन आरो बिदिनो गोबां फोथायना लानाय दोङो, नङासै होमबा बर' फोरनि गेजेराव जाग्रा आदार खौ एबा मैगंफोरखौ लानानैबो।
औ
औ ओ आं दोहै औ औ दे । बुं नायसाय
नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना जेनेबा ओ गोबां मैगं-थाइगं दंबावो आरो ना नोंथां।
औ औ
ओ जेरै ओं आलु आलुफोरखौबो जों थिनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
सम जानो थाखाय जोङो जेनेबा आलुखौहाय बुरनानै लाबोनानै बुरनानै लाबोनानै जेनेबा मोजां जायगायावहाय लखबना दोननांगौ आरो। ओमफ्राय बे आलुखौ लखबना दोननानै जेनेबा एसे नायनांगौ बेखौ जाहाथे बियो सेवनायफोर आलु दङबा बेखौहाय बासिनानै गारनांगौ जायो। ओ जेब्ला जोङो आलुखौ बे आलु थिनानै दोननायखौ जोङो गायनो थाखायबो फिन लांफिननो हायो। फोथाराव जेनेबा दोननानैहाय बेबायदिनो जोङो आलुखौ आलुखौ औ आलुखौ गायनानै आरो बिदिनो ओ जोङो जेनेबा जानो हायो। आलुवानो जेने बा ओ जोंनि जानायाव बिराद ओ जेनेबा बांसिन आलुखौनो बांसिन जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो औ बिदिनो जोङो जेनेबा आलु खौ गोबां ओ मैगं-थाइगं एबा बेदरफोरजों होनानै जानायखौ नुनो मोनो । जेरै अमाजों आलु, ब्रयलारजों आलु बिदिनो आलु जहल आलु पा जा बिदिनो गोबां। जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ अब्ला औ अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामाी?
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थाबाय नोंथां दे।
औ दे।